हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोना
सिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां
औ
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदा नि सायाव सावरायना नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन
औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंनिया आबादनि सायाव आं एसे फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ दे फोरमाय जागोन दे
दाथ' दैज्लां बोथोर गोबां बिदिनो सोरबा गामि गामि जोंनिया माइ आबादखौनो मावहै गासिनो मानो होनोब्ला जोंना गुबै आ जोंनिया ओंखाम जोंनिया गुजि जौखोन्दो आनो जोंनिया ओंखामखौ जानानै जों थाङो जायो बेनिखायनो जोङो माइ आबाद मावनाया जोंनि थाखाय गोनांथार औ लोगोस सेनो जोंनि ओनसोलाव बा बिबदिनो ओ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जानो हागौ माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो ओ दस्रा गुबुन आबाद जेरै दैज ज्लांनि आबादफोरबो मावनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दो बे आं दा एसे हागौ एसे फोरमायलांगोन नोंथांनो। गिबियावनो माइ आबाद मावनाय सोमोन्दै आङो बुंग्रोनोसै जोङो माइ आबाद मावनोब्ला जोंनो गिबियावनो दुब्लि फोथार बा जोंनो माइ जोलै जेरै जोंना माइज्लिनि गोनांथि जायो बेनिखायनो जोङो औ खोथिया फोनायनि सिगां जोङो माइज्लिखौ नांग्रोगौ बेनि उनाव जोङो माइज्लिखौ गिबियावनो जा गाव गायखांनाय माइ गे ओ जेनबा जोङो थांनाय बोसोरफोराव गायखांनाय माइ जायखौ बयनिफ्राय साबसिन एन गोगो एबा मोजां माइ जों बखौ माइज्लि महरै जोङो जों जोमनाय जायो बे रैबो जोङा आथिलाव जों हाथाय बाजारफोरावबो बायनानै मोनोबा जोङो ओ
औ नोंथां
औ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो बेखौ जोङो हरसेबा हरनैनि बा हरब्रैफोरनि थाखाय जोङो सोमना दोननांगौ बेनि उनाव बेखौ जोङो बोखांनानै मोजां गामलायाव लामस्रो नांगौ बेनि उनाव लामस्रोनाय समाव जोङो थालिर बिलाइ बा ओ बिदिनो थास' बिलाइ जोङो खोबना दोननांगौ बेनि उनाव जेब्ला बियो एसे गाजायनाय फैगोन जों बेखौ खोथिया फोनो हायो आरोखि। थिग बिबदिनो जोङो खोथिया फोनायनो माइज्लिनि अनगाबो जोंना खोथिया थिलिनि गोब थार दुब्लि फोथार नां गौ बेनिफ्रायनो जोङो खोथिया थिलिखौ जों गिबियावनो एवना लानांगौ बिदिनो आथिखालनि ओंखारनाय जोङो मिसिन जेरै ट्रेक्टर बैफोरजों नाथाय गोदोथ' आबै आबौमोन्नि समाव जोंनिया मोसौजोंसो एवोमोन मानो होनोब्ला गोदो बिदि ट्रेक्टरफोर गैयामोन बेनिखायनो जोंना आबै आबौमोननि समाव बिसोरो ओ ब्रै रिंगा बा रिंगायावनो सिखारनानै बिसोर हाल होलाङोमोन आरोखि हालौदों मानो होनोब्ला सान थंनाय लोगो लोगो जोंनि सान्दुंबो गोसा जाबोयो बेनिखायनो बांद्राय गरमावबो जोंङा हाल गारिखौ एवनो ओ खस्थ' जायो औ बेनि आरोखि लोगोसेनो जोङो बिदिनो दुब्लि फोथारखौ जोङो ट्रेक्टरजों हेवना लानानै बेखौ मोजां आलि-आलि सालि दानना लानानै बा बेयाव नां ग ज'खानि दैफोरखौ दोननानै लोगोसेनो जों बिदिनो हासारबो होनो हायो गोबोर हासार बिदि जाबोर जालानि सोमजिनाय हासार औ बिदि होननानै जोङो लोगोसे नङाब्लाबो जोङो जोङो बांसिनैनो अर्गेनिक हासारसो बाहायोमोन नङा होमबा! नाथाय दा पषटरासायनारि हासर बायनायखौ‌ नुसै बिनि उनाव जोङो बै माजलि माइखौ जोङो बिदिनो खादायाव लानानै जोङो सासे होनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो ओ बेराबो होनो नांगौ खोथियाथिलिफोराव होन ओ मानो होनबा गोजां बोथोरा मोसौ बोरमा खोथाफोरखौ गासिबो लोगोसेनो आदारनिबो आंखाल जायो बेनिखायनो जोङो जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा खोथोथिलिफोरखौ गाग्लिफैनो हाथो होननानै जों गावनि न'आवनो थानाय औवाफोरजों जोङो बेरायहेबनानै एबा जोङो दखानफोरनिफ्राय जोङो बाय ने बायना मोनायजोंबो जोङो नाय जायो आरो थिग बेनि उनावनो जोङो खोथिया लावनाय लोगो लोगो जोङो माइखौ गायनो हायो थिग बिदिनो जोङो माइ दुब्लिखौबो ट्रेक्टरजों हेवना लानानै ओ ओ ट्रेक्टर जोंबो आलि दानाय ओंखारबाय आथिखालाव बिदिनोे क्टरजोंनो माइ नानाय गासिबो मेसिनजोंनो जाजोब्बाय जोंनिया मानो होनोबा दा जोंनिया बिगियाननि जुग नङा होनबा लोगोसे जोंहा समनिबो आंखाल औ थिग बिबदिनो जोङो माइखौ गायनो हायो आरो खोथिया सोथाया फुखांना लानानै बिदिनो गामिनि आइजोफोरखौ नाथाय गोदो आइजोफोरा रां रुफा लानानै जोंना माइ गायामोन मानो होनबा गोदो सावरि जानायाबा दाथ' बदल गाय नाथाय जोंनिया दानि जुगाव सावरि गायनाय बा बदल गायनायखौनो जोङो नुनो मोनला
औ औ
औ नंगौ नोंथां आरो लोगोसेनो जोंनिया माइ गायखानाय जोंनिया मोनसे हाल जांख्रा होननायबो दङ। औ बै औ बै माइ ओ जेब्ला जोंनिया गायनानै जोंनिया जोबगोन अब्ला जों बेखौ हाल जांख्रा जानाय बुङो बै हाल जांख्रा जाखालि जोंनिया बिदिनो ओ बर'फोरनि गेजेराव बिदिनो जाय ओ माइ गायनाय खालि जोबगोन अब्ला बे जों जानाय लोंनायाबो एसे मोजां जायोबा खायफाबा हाल जांख्रायाव लोंनो होननानै माइब्रानि बिदैफोरबो जोंनिया संना दोननाय जायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां उम
बिदिनो जोंनिया लोगोसेनो मोनसे नेम खान्थिबो दंबयो जोंनि हाल जांख्रायाव जोंनिया ओ ओ दुब्लि फोथारफ्राय जोंनिया न'सिम जोंनिया माइनाव लाबोयोबा जोंना दुब्लिनि खना ख ना माइ बाख्रि गायनाय जायो लोगोसेनो बिदिनो रंजानायजोंनो जोंहा हाब्रुबो फोनफायो आरो
औ नंगौ नंगौ दा
बिदिनो माइ गायखांनायनि उनावबो जोङो जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो अब्ला ओ ओ लोगोसेनो जोङो माइखौ हानो ला ओ जेब्ला माया मोनगोन हानालाबोगोन जों बेखौ न'आव ट्रेक्टर जोंनो जोंङो लानानै जों बेखौ बाख्रिबा जोङो बिदिनो दुलिफोराव दोननाय जायो आरो मानो होनबा जोङो माइखौ गोबाव समनि थाखाय जोङो दोनना लानाय जायो आरोखि नोंथां।
औ औ।
औ बेनि उनाव जेब्ला मेसें बोथोर सफैदों होनबा बिदिब्ला जोंनिया ओ मेसेंनि आबाद जेरै ओ गिबियावनो जोङो न'आवनो गावबो मावनो हायो जेनवबा लाइ लाफा लोगोसेनो बेसर सबाय मथर बैफोरखौबो जोङो मावनो हायो बिदिनो मेसेंनि आबाद बुङोब्ला गुबै आबादफोरा जाहैबाय फुल कबि बान्दा कबि अल कबि लोगोसे बिदिनो मुला गाजर धोनिया बेफोर गोलैयो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
जोङो जाखिनि हायो मावनानै जों बैफोरखौ गाव न'आव जानायनि अनगायै बो जोङो हाथाय बाजारफोराव जोङो फालांगि महरै जों फानहैनानै एसेबाबो जोङो रां बुथुम बुथुमनो हायो बा जोङो रांनि मदद लानो हायो मानो होनोब्ला जोंनि गोबां सुबुं सुबङनो आबाद मावनानैनो जिउ खुंगासिनो बा न'खरखौ जोङो बेबायदिनो उम ओ लाबोगासिनो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
मावनानैबो खायसेया गावनि फिसा फिसौखौ मोजां सोलोंथाइ होदोंबा सोलोंथाय लान लानायाव जौग होदों खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिब्ला नोंथाङा? माबानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ दा औ जोंनि गुबै जेनेबा गाहाय आबाद आबादानो जाबाय माइ नंगौ। जेनेबा जों माइखौनो जानानै थांना थायो जेनेबा ओंखाम बानायनानै बेनिखायनो दा दैज्लां बोथोरनिबो समाइ माइ माइ आबादा माव ओ जोबोर ओ माव माइ आबाद मावनायनि जोबोर सम जादों आरो दा माने दुब्लि फोथाराव दा माइ गायनाय हाल एवनाय खदाल जावनाय ओ बेफोरबायदि ओह खामानिखौ नुनो मोनदों जों दा माइ दा आबाद मावनायखौ औ नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो दा ओ गोनोखोआरि जुगाव उम गोदोनि बायदि जेनेबा मोसौजों हालौवनानै गायनायखौ जों नुनो मोनला ओ दा आथिखालाव जों ट्रेक्टर गोदो हालेवनानै गायनायखौ बांसिन नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला गोदो ओ मोसौजों सानसे सेयाव बा बिगासे बा बिगानै गाहामल'हाय एवनो हायोमोन नाथाय नाथाय आथिखालाव ओ बे ट्रेक्टरा ओंखारनायनि उनावहाय माने सानसेयाव ट्रेक्टर गंसे जों ओ बाजि बिघा द'जि बिघा हालेवनाय हायो। औ बिनि थाखायनो औ बिनि थाखायनो बेफोरबायदि मोसौजों हालौवनाय बा बेफोरबायदि माबाफोरखौ जोंना दोनथ'नाय जाबाय दानि ओ जुगाव टेक क्टरजोंनो हालेवनानै माइ गायनायखौ नुनो मोनदों आरो। लोगों लोगोसे माइनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो दा दैज्लां बोथोर बोथोरावबो ओ जेरै फिथाइ सामथाइनि
बा मैगं थाइगंनि बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो मैगं थाइगंनि दा ओ जिंखा ओ पतल फालौ औ बेफोरबायदि ओ खाख्रि ओ खाख्रेलखला
औ नंगौ नोंथा़
बैफोरबायदि आबाद फोरखौ मावनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे फिथाइ सामथनि दा बैग्रि थाय जौ ओ‌ दाड्रागन दाड्रागन फ्रुइट। औ बै ओह सुमफ्राम माने औ सुफारि माने बेफोरबायदि आबादफोरखौ खौ जों जोंनि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनदों आरो दा
औ नंगौ नोंथां
औ मानो होनोब्ला बैफोरबायदि औ फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंजों थारमाने माइ आबादनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जायो औ बेनि थाखायनो आथिखालाव जों बैफोरबायदि आबाद फोरखौ मावनायखौबो बांसिन गोबां नुनो मोनदों आरो जेनेबा दा नों बुंनो थाङोबा जेनेबा ड्रागन फ्रुइट्स ड्रागन फ्रुइट्सआ जेनेबा किल'आव दा केजियाव नैजौ बाजि थामजौ केजि दमाने औ बिगासे औ बिगासे बा देर बिगा हायाव जोङो दाइनजि दाइनजि दाल बा जौसे दाल गायनो हायो
बे औ बे दालाव जेनेबा फांसे फांसे बिफाङाव जुदि बा किल' के थायोब्लाबो थारमाने ओरैबायदि फैसा जायो आरो नैजौ बाजिबाबो बा किल' बा जिथामजौ जिनैजौ जिथामजौसो फैसा मोनो आरो फांसे दंफाङाव जुदि जौसि दालबा बेसेबां औ बु गोबां जायो अवान लाखनि बारा जायो नाथाय औ नाथाय माइ माइखौ जोंथ' जों इसेबां दाम नङा नालाय इसेबां बेसेन नङा माइनि बेसेना औ बेजों रुजुना नायोब्ला थारमाने बिगासे माइयाव जोङो जिबा मन जायोबाथाय जिबा रोजाल'सो मोनो नाथाय ड्रागन फ्रुइट्स बा बैग्रिफोर गायोबा जोङो से बिघा से बिघा हायाव से लाखनिबो बारा रां आरजिनो हायो आरो औ बेबायदिनो जों बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ गोबां नुनो मोनदों लोगोसे जोंहा बिलाइ बा फाथो फाथो मैथा मिस्था बेफोरबायदि बिलाइ
औ नंगौ
औ जेनेबा आथिखालाव दा जोंनाव माइ गायनाय होनोब्ला नाथाय जोंना आइजोफोरानो खोथिया फुनायनिफ्रायश्र गायनायनिफ्राय मावो आरो नोंथां हौवाफोरना जोंना खामानिया जाहैबाय आलि दाननाय खोथिया राननाय बेबायदि आरो जोंनि ओनसोलाव लोगोसे औ आथिखालाव दा माइ गायनायाथ' आगोलनि बायदि जोंना नोंथाङा बुं फोरमायनाय बादिनो बा सावरि जानाय बा बदल फाला बदल गायलायनाय बेफोरबायदि दा गैला आरो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो हाजिरा बा हाजिरा लानानैनो गायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां।
जोंनाव आइजो हाजिरा होनोब्लाथाय आइजोफोरना ओंखाम बोथोर। थिजों लोगोसे थामजौ रां आरो नोंथां। बिदिनो जोंनाव औ।
लोगोसे हौवाफोरनियाथ' थामजौ बाजि ओंखाम बोथिसे आलि दाननायफोरा। नाथाय गुबुन गुबुन जायगानि बायदि जोंनाव दा।